औ
औ
औ औ हेल' नों थां खुलुमबाय
खुलुमबाय
ओ नोंथांनो आङो कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों बैसागुनि बागै एसे सावरायनो होननानै हरदोंमोन।
औ नोंथां
औ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना?
औ हागोन।
बिदिब्ला ओ बैसागुखौ नोंसोरनिथिं माबोरै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनना?
औ हागोन नोंथां।
औ एसे फोरमायना हो होमबा नोंथां।
औ ओ जोंनिथिंजायहाय ओ बैसागु होननानै बुङोब्लाथ' जोङो ओ मोननै मोननै जातनि नुनो मोनो। ओ जेरैहाय मान सि बैसागो आरो मोसौ बैसागो। ओ सैद दाननि जोबथा सानखालि जोङो मोसौ बैसागु हिसाबै खुंनाय जायो।
औ नोंगौ नोंथां।
उम बै सानखालि ओ जों मोसौखौ थुखैनाय जायो ओम-ओमफ्राय बै सानखालि मोसौखौ थुखैनो थाखाय गोबां मुवा बेसादनि गोनांथि जायो बेखौ जोङो सानसे सिगाङावनो गलाफोराव थां नानै बायनानै लायनाय जायो जेरै मुवा बेसादफोरानो जादों जेरै ओ दिग्लि लिथि, थाराय फान्थाव, लाव बेफोरबायदि गोबां मुवाफोरखौ सानसे सिगाङावनो लायना दोनफैखानाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
अखानायै मोसौ बैसागु खालि सैत दाननि जोबथि खालार मोसौ बैसागु दागो खालि जोङो बेखौ फुङावनो दुगै स्रां लोबस्रां हानानै लायो आरो हाखांनायनि उनाव ओ औवाखौ जिरनानैहाय बेखौ माला सुनानै माला सुनाय जायो आथाखौ आथाखौहाय ओरैनो दोनो। बेनि उनावहाय बे खौ न'नि मोनफ्रोमबो उखुमाव थुयो।
औ।
बेनि उनावहाय ओ सारायनि हांगारफोरखौ हुखनानै
औ।
जानाय ओ लाइ बिलाइयाव हांगारखौ दोननानै जानाय थाव फुननानै बे हांगारखौ औवानि मोनथाम हासुं बायसा दाननानै बेखौ बेजों हांगारखौ फुनना मोसौनाव फोथा फोननानै होनाय जायो। बेनि उनाव हाय ओ लाव फान्थाव हानानै लानायफोरखौ मोस-मोसौनाव सारनानै ओ थारायफोरजों बुस्रोद बुस्रोद लांनानै दैसाफोराव मोसौखौ थुखैहैनाय जायो।
औ नोंगौ।
मोसौ थुखैनाय समाव जोङो दोंनै सो सल' रोजाबनाय जायो आरोना नोंथां। जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बेफोरबायदि होननानै जोङो मोसौखौ थारायजों बुस्रोद बुस्रोद थुखैनानै ओ सानसेनि थाखाय उदाङै बेसोरखौ हो-हो-होनानै हरो फोथाराव गांसो जाहैनो थाखाय।
औ नोंगौ।
औ बेनि उनावहाय ओ बैसाग दाननि से खालार खालि मनसि बैसागो जाहैबाय बै सानखालि जोङो गिबियावनो सिखारनानै दुगैस्रां लोबस्रां आफा इसोरनि सेरावहाय उम गोसो गो थारै आर'ज गाबो जाहाथे बोसोर गोदाना मोजाङैनो बारलाङो। बेनि थाखाय जोङो इसोरनिसिम आर'ज गाबो बेनि उनावहाय नखरनि गेदेरसिन बिमा बिफा बिदा बिबाजै ओ बिसोरनिफ्राय मान होनानै। बिसोरनिफ्राय बोर लायो। बेनि उनावहाय जोङो ओ बेनि अखानायैनिफ्राय
औ।
मोसानो ओंखारो ओ जेरैहाय बरफोरनि दामनाय देनाय खाम जथा सेरजा सिफुं जाबख्रिं थरखा बेफोरखौ लानानै। ओ सेंग्रा सिख्लाबो ओंखारो बोराय बुरैबो ओंखारो गथ गथायबो ओंखारो अबावबा आरो जमा जमाबो थाङो बिदिनो गाजा-गोमजायै न'खर न'खर हाबनानै मोसाहैयो। बे मोसाहैनायाव सोरबा अननानै फैसा गरनैसो माइरं गरनैसो हरनाय जायो आरो ना नोंथां। बेबायदिनो स्नि सानहालागै जोंनि बिथिजाय बैसागुखौ गाजा गोमजायै मोसालांबाय थायो।
औ।
बेनि उनावहाय ओ बैसागु मोसाखांनायनि उनाव जायबा मोसादों बिसोरो गासैबो जमायैहाय ओ बे मोसानानै मोननाय रां एबा माइरंफोर औ जमायैनो लावखार ओंखाम जायो
औ।
बै लावखार ओंखाम जाखालिबो ओ खाम ज सेरजा सिफुं दामनानै ज'यैनो मोसायो रंजायो ना? ना बेदर। जौ बेफोरबायदि लोंनानै बे दिनखौबो जोबोर गाजा गोमजायै मोसानानै बारहोहरो बेफोरबायदिनो मानसि आरो मोसौनि बैसागुआ जोंनि इथिंजाय फालिनाय जायो बेफोरबायदियैनो। ओ नोंथांमोननिथिंजाय माबाय दियै खुंलाङो बेखौ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ दे।
औ बैसागु होनोब्लाथ' जों बर' हारिनि थाखाय जोबोर गिदिर फोरबो होननानै बयबो मोनथियो। आरो जों बैसागुखौ गोदान बोसोर होननानैबो फालियो बर'फोरनि जों मिथि बो मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु बेखौ मोननै फालिनाय जायो गिबियावनो जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो। से सानखालि जोङो गिबियावनो मोसौ थुखैनो थाखाय जोङो हालदै बा फान्थाव, पानिलाव, दिग्लि लिटि, थाराय थारा जों बेफोरखौ हाग्रोनानै लानाय जायो आरो सानसे सिगाङावनो जों बेफोरखौ लाबोना दोनफैनाय जायो। आरो बिखौ जों जोङो औवारं फिसा फिसा जिरनानै माला सुनाय जायो आरो। बिनि उनाव जों औ बैफोर मालाखौ जोङो दरजा मोखां मोखाङाव थुनानै दोननाय जायो आरो दि थाराजों। औ बिनि उनाव जोङो सारायबा थौनि हांगारखौ हल'नानै जानाय थावजों फोननानै लानाय जायो आरो गलायग्रोनानै। बिनि उनाव औवा हासुं मोनथाम लाबोनानै जों बिखौ खाजाबनानै मोसौनि बिखुङाव थुनानै होनाय जायो आरो। जोङो बि दैमा बा फुख्रियाव जोङो मोसौफोरखौ थुखैनो लाङो थुखैखांनायनि उनाव जोङो बैफोर हाना लानायखौ मोसौनि बिखुङावबो सा नानै होयो आरो। औ बिनि उनाव औ बिनि उनाव जोङो थाराय गाज्लि दिग्लि लिटि बेफोरजों मोसौखौ होना लांनानै दुब्लियाव होयो आरो। औ औ बेबायदिनो आरो मोना जानायनि उनाव जोङो मोसौनि बा फागा गोजाम बेखौ जोङो दोननानै गोदान फागा होनाय जायो आरो मोनानि समावहाय। मोसौनि थाखाय औ बेनि उनाव बेबायदिनो औ मोस सौनि बैसागोआ जोबनानै थाङो आरो जोंना नैथि सानखालि मानसि बैसागु मानसि बैसागुखालि जोङो गिबियावनो न' बां लिरग्रोनानै लायो आरो बेनि उनाव जोङो बाथौ स थि सावग्रोनानै लायो आरो बिनि उनाव गेदेरफोरा उन्दैनिफ्राय सनमान लायो आरो उन्दैफोराबो गेदेरखौ सनमान होनाय जायो आरो बै सानखालि। बिनि उनाव जोङो जायबा जोंनि नखरनि थैनानै थांनाय आबै आब बौ आजै आबौ बेफोरखो जोङो गोथैसोबावनायबो जायो आरो बिसोरनि थाखाय।
औ।
औ बिसोरो जा बिसोरनि थाखाय जोङो गस्ला दख'ना बेफोरबायदिबो बावनाय जायो। आरो जायफोरा जेनेबा सादा बिरि जौ बेफोरबायदि खौ जायो बिसोरनि थाखाय बेबायदिबो बावउनाय जायो आरो बेनि उनाव जोङो गोखा गोखैबो जायो बैसान खालि। जेरै औ थालिर फस्ला फुंखा थाइजौ खान्थाल दिंखिया बेफोरजों जोङो ओ जौसे तायै लगायनाय जानाय जायो आरोना।
ओ बे बे गोखा गोखैखौ औ मानि थाखाय जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां। गोखा गोखैखौ जोंनि आबै आबौआ गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय बेखौ जोंनि बरफोरा मानि बियो जे गोखा गोखै जायोब्लालायनो जोंनि बेराम आजारा गोजान जायो होननानै मोनथिनाय जायो आरो था
नोंथां
औ बेबायदिनो। नोंथाङाबो गोखा गोखै जाफेरबायना?
औ जाबाय
औ ओ बे गोखा गोथैफोरनि मैं मैगंनि बागै नोंथाङा। मा मा मोनथियो एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां जों-जोंनि बिथिंथा बि थिंजायथ' ओ दा जोङो जाबाय थानाय मैगंफोर ओ जा गोखा गोखै मोनो बेफोरखौबो होयो आरो थालिर फस्लाबो थाबाय खिया
औ
बेनिफ्राय आरो लाफा सायख' ओ मा थिगालदाब
औ औ
बेफोर गोखा गोखैफोरखौनो खाबथिंनानै जा एसे जोंनि ओनसोलाव जा गोथां गोथां मैगं मोनो गोखा गोखै बेफोरखौनो खा गासैखौबो खाजोबनानै लाबोनाय जायो आरोना नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
बेनि उनावहाय बेदरजों संनानै बयबो एसे एसे जानाय जायो जोंनि बिथिंजायबो फोथायनाय जायोदि गोदोनि आबै आबौमोनानो ओ फालिबाय थानाय नेमखान्थि जाहाथे बोसोराव मायबा मोनसे सानाय सुनाय जादोंब्ला बेफोर सानाय सुनाया बेफोरबायदि गोखा गोखै जायोब्ला खारो बेफोरबायदि होननानै मोनसे फोथायनाय दङ'
औ नंगौ नोंथां जोंना थ' नोंथां दा समाबो जानानै फैबाय ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय मोन थियै बाथ्राफोरखौ मिथिनानै नोंथांनिथिं रोजा रोजा साबायखर गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय एसेनोसै
एसेनोसै गोजोनथों।